हेल औ खादोंना
खोनादों
औ दे जोंना दा सावरायना लानाय आयदाया मानि सयावमोनलाय
ओ संनाय खावनाय
औ बर'नि ना
औ
औ दे होमबा नोंथाङानो संनाय खावनायखौ एसे जागायदो नामा माबोरैहाय सङो मायो
आ आं सिगाङावनो नारजि अमानि सायाव रायलायनोसै
औ दे
ओ आंथ नारजि मग्रोब संफेराखै संनायालाय ओमफाय नआव नआव संनायफोरखौ नुबाय आरो ओमफाय ओ जोंहा सिगांबो नारजिखौ
औ
ओ दैयाव रुग्रोनानै लाग्रोयो आरो बिनि गोखाखौ खारहोग्रोनो ओमफ्र बेखौ सेबखांजोबनानै बिनि माबाखौ बिलाइफोरखौ ओ बे नारजिखौ आरो गोदान दै होनानै खारै होनानै रुफिनबावो आरो
औ
रुखांनायनि उनावहाय बेखौ बे सागं होननायजों सायो आरो
औ
दोलो दोलो जाजासिम
औ
ओमफायोअमा बेदरखौ होनोबालाय बिदिनो बेलेग सारायाव संनानै संख्रि बानलु होनानै मोजां होनानै बेखौ उनावहाय होसनना होनाय जायो आरो
औ अमाखौथ एवग्रोना लायो खोमा दा एसे सेव ना?
अ
औ
उम।
ओमफ्राय?
ओमफ्राय एसां खिनियानोमोन बे उम माबानिया नारजि अमानिया। ओमफ्राय दा अनला आरो मेवाइ दाउ।
औ दे।
उम बे बे बे मैगंखौबो आं संनाय जायाखै आरो ना ओमफ्राय। ओ दों उम नयावनो संनायखौ नुजोबदों आरो आं।
औ।
उम। जोंहा सिगांग्रो बि मेवाइजों अनलाजों संनोबा आरो मेवाइ जो ओं बेदरजों मेवाइखौ जमा संफाखायो आरो जों संनानै बेयाव खारै होयो खारै होनानै बेखौ मोजां संना लाग्रोखानानै दै होयो दै होनानै उनावहाय बे ओमफ्राय माइरं गुन्दैखौ माइरं गुन्दैखौ दैजों गलायनानै उनाव होना होयो आरो।
उम।
उम।
नोंथांनि साबसिन मोजां मोननाय जानो मोजां मोननाय ओंख्रिया मा?
आंनि
माखौ मोजां
ओ दालि आलु बेफोरसो आंना।
ए।
उम।
बर'नि ओंख्रियाथ' आरो अनला अनलाफ्रासो अनला दाउ, सबाय दाउ, सबायाइजों साम। बेफोरखौ मोजां मोना?
आं बारा मोजां मोना बेफोरखो।
उम्म सबायजों साम'खौ माबायदि सङो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
सबायजों साम'खौ सिगांग्रो साम' खौ एवग्रोयो आरो । संग्रोयो संखात संनायनि उनावहाय ओमफाय सबायखौ होना हरो आरो ।
औ
औ ओमफ्राय बेखौ साम'जों दसे संफाजाबनानै
ओं
उनावहाय दै होना होयो । दै हो होखांनानै बिदिनो मोजां गोदौबोला गोदौबा ओ खारै होना होयो आरो ।
उम्म
उम्म
साम'खौ संनायनि सिगांथ' दाखोन गारो खिथु दानस'लायोना?
ओं
औ साम' खनै फेरदोना फेराखै?
आं साम'खौ न'नि फुख्रियाव खनफेर बाय
औ दा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा बर'फ गोबां रोखोमै मैगं थाइगं बा बेदर फिसाफोरखौ बायदि रोखोमै संना जायो आरोना ।
ओं
उम्म जेरै अमाफोरखौ नार्जि अमा बिदिनो माने नार्जि दोलो नार्जि बोरैबा इदि बायदि होनलायोना । संना साराया बर'निया औ । सबायजों दाउ, सबायाइजों साम', अनला खारै । अनला खारियाथ' आरो बर'नि मोनसे मोनसे मिथिजासिननाय बा मुंदांखासिन ओंख्रि । जेरै हाबा हाथासुनि हाबाफ्रावबो बाहायोना । अनला अनला खारै । दाउखौ औ बेबायदिनो आरो गोबां हाग्रानि मैगंफोरखौबो खाना जायोना, जेरैहाय दिंखियाफोरखौबो लाबोनानै संना जायो । दावदैफोरजों ना मुदुबुफुल बिबारफोरखौबो संनानै जायो । बायदि रोखोमैहाय ओमफ्राय बिदिनो मान दिया मेगं हेलासि मेगं मेथ'खा बिबार मेथखाफोरखौथ' नैबे दैज्लांनि समाव मोनो आरो ना। खायसे आजनाय बो आजनाय बिबार नाबाबो होनलायोलै मेथ'खाखौ।
ओ
बेबायदियैबो संना जायो। बिदिनो गोबां रोखो खोमै जायो आरो बर'
औ।
दा नोंथाङा दा बर'नि ओंख्रिफोरनि मादाव मा मा ओंख्रिखौ संफेरखो?
आं। बर'फोरनि मादाव ओंख्रिफोरखौ अनला बे अनलाजों बेलाथि फिसा ना मा होनो? एखौबा संफेरबाय आरो।
औ।
ना गोरलैजों
औ
ओं।
बेनि अनगायैबो आरो?
बिनि अनगायै बेलेग मैगंफोरखौ स संजोब्बाय।
औ । मा मा मेगंखौ संखो बेबायदि जेनेबा हाग्राफोराव हाग्राफोरावहाय जेनेबा गोथां मेगं बा फ्रेस मेगं खानानै मा मा मेगंखौ संफेरखो?
आं मान्दे, ओमफाय एलमसि, ओमफाय दाउ फेन्दा बेफोरखौ संनाय जाबाय आरो।
औ दाउ फेन्दाखौ जेनेबा खाय- गोबाङानो माने दाउ फेन्दा होनबाथाय बे दाउनि फेन्दाखौ सानोना, आंबो सिगां सानोमोन दाउ फेन्दा होनबाथाय माखौ बेखौ जेनेबा जेब्ला दाउ फिसा मासेखौ जाला बा रोसि लोंनो फुदुंनाय जायोना बेव हाय होयोना? दाउ फेन्दाखौ। औ। दा दालि दालिफोरखौफोराथ' आरो गुबुनफोरनिफ्राय बारस्लायबोनाया जेनेबा बर'नि बर'नि संनाय खावनाय होननानै बुङोब्लाथ' दा बेफोरनो उवा मेवाय बा उवा गाजा अनला
ओं
खांख्राइ
हो
साम' खांख्राइ बेफोरनो आरोना आरो मोनसे थालांखादो जोंनि बर'नि मोनसे फेभरेट बा ओ जानो गोथाव मोनसिननाय बयबो बर'फ्रानो अमा बेदर ना। अमा बेदरखौथ' जोंनि बर'फ्रा गारनो हाखाया जेरैहाय हाबा हाबा फोरबो बायदिफोरावहाय बर'फ्रा फोरनियाव अमा बेदरखौ मोनजाखाथारो आरो
अमाया जोंनि बर'फोरनि नागारनो हायि बाहागो।
हुम
दा बे अमाखौथ' आरो बर'फोरनि न'खरफ्रोमावबो माफा माफाबाबो फिसिनायखौ नुयो। न'खरनि आखाइ खरसा फोरनि थाखाय। आरो बे अमाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बर'नि गेजेराव आरो आंबो गोथाव मोनो अमाखौनो। बेदरनि मादाव आंनाबो अमायानो हुम दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बर'फोरा संना जायो आरो दा जोंनि बर'फोरनि बायदि रोखोमनि संना जानायखौबो गुबुनफोरा सोलोंनो हमहांबाय आरो जेरैहाय आरो जोङो दा दै थास' बे थास'खौथ' जोङो गासैखौबो जायो जेरैहाय थास'खौ आथिंनिफ्राय लानानै बेदर आरो बिबारखौबो जायो। आरो बे थास'नि बिलाइ गोरलै बिथ'रायखौबो जायो थास'आ माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फ्राय गासिबखौबो जाजायो आरो जाजानाय मोनसे मैगं होनबाबो जागोन बेखौ नङा होमबा। दा गुबुनफ्रा थास'नि बिबारखौ जानो रोङा जोंनि बर'फोराहाय बा बे थास' बिबारखौ अमा बेदरफोरजों जागोन दाउ बेदरफोरजों जागोन नाथाय गुबुनफोरा बेखौ मानो माबोरै जायो होनना सोङो जोंनि बर'फोर नाव नाथाय जों खोन्थायो बेबायदि थास'खौ बे बिबारखौ खाना लाबोनानै सुनानैहाय एव बेदरजों बिदि एवनानै जानांगौ मानांगौ होननानै जों फोरोङो आरो जोंनि जे बर'फ्रा जे बेखौ जायो। दाना जाय गुबुनफ्राबो जायो बिसोरबो माने जाग्रा जानो हमसै। बेबायदिनो बर'फ्रा गोबां खांथिंलाबायनानैबो बा आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो बायदि मैगंफोरखौ संना जानानै मोजां मोनो आरो
अ
दे होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै।
औ